हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ खोनादोंना
औ
औ नोंथाङा ओरैनो दा मा खालामनानै दं
दा आङो हरनि दा गरम बोथोर नालाय एसे बायजोआव बार जानो फैदों आरो नोंथां
औ औ आ आङो नोंथांजों। मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ। बे फनखौ हरनाय जादोंमोन आरोना।
अ
औ सावराय जागोनना।
औ सावराय जागोन नोंथां सावराय जागोन।
बे आयदायानो जाहैबाय जोंना जौ। बे जौखौ माबायदिहाय बानायो एबा माबोरै बाहायनांगौ ओ एबा बेनि माबायसा खहा एबा मोजांफोर दं बेफोरनि बागै नों ओ थाङा गिबियावनो एसे फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ।
ओ जोंहा बुंनो थाङोब्ला जेन' बर'फोरा गोदो-गोदायनिफ्रायनो माने जोंखौ बाहायबोदों जेरै बर'फोरा माने हाबाखौ जि सान जोङो फालिनायखौ जोङो नुबोदोंमोन आरो। माने खोनाबोदों दा जोंहा बर'फोरा जेरै हाबायाव बेदरनि आलि जौनि फुख्रि होननाय नोंथाङाबो खोनादों जानो हागौ। बिदिनो जोंहा जौ मोनसे बर'नि एंगार हायि माने। माने लोंग्रा आरो दा जोङो। जौ बानायनोब्ला गिबियाव जों नांगोन एमाव।
औ औ।
जों एमाव बानायनोब्ला गिबियाव जोङो माइरं न'नि माइरं बा जोंनि न' खाथिनि जोंनि न'निनो बिनानै लाबोनोबो हायो एबा जोङो हाथाय बाजार एबा गलानिफ्राय जों बायनानैबो लाबो जायो। बै माइरंखौ दा जों माइरंखौ बे गिबियावनो सोमना लांहोगोन। सोमना लानानै बे खौ गुरै खालामनो थाखाय। दा जोंहा फैगोन मिथिंगानि बिलाइ जेरै- खान्थाल बिलाइ, आनारस बिलाइ आरो ओ जेरै मोखोनानि बिबार एबा मोखोना बिलाइ। बैफोर बिलाइफोरखौ जोङो गावनि नांगौ हिसाबै जोङो बै जा सोमना लादोंमोन माइरंखौ। बेखौ जोङो जोंनि थबसि एबा दिंखियाव जोङो बेखौ देनानै लागोन। देखांना दा बेखौ जोङो गुन्दै खालामखांनानै, जोङो एबा दालायाव जोङो लारु बादि थरसे थरसे बानायखांनानै जोङो बेखौ सानदुंआव ओ सानस्नि एबा दाइन बिब्दि जोङो बेखौ फोरानगोन आरो नोंथां। फोराननानै बियो गोरा जागोनना अब्ला बियो माने एमाव महर लागोन आरो जेरै बेखौ जोङो माखारबो बुङो।
औ।
दा बियो जा खांनायनि उनाव जोंहा फैगोन जौ बानायनाया। दा जौ बानायनो नांगोन गिबियाव माइरं जों जानाय माइरङा जेरै- जोङो
औ।
ओंखामखौ सङो बिब्दिनो जोङो माइरंखौ खान्था गिदिराव ओंखाम बादिनो संगोन आरो।
औ औ
संखांनानै जेरै लाइ बिलाइ एबा प्लास्टिकआव जोङो आरामसे बेखौ ओ बहननानै जोङो आरामसे जाखिनि दै दंमोन बेखौ जोङो
औ औ
आरो ओ अब्ला जों बेखौ हरसे एबा हरनै दोननाय जायो आरो जोंनि न' सिङाव
औ औ
बे रानगोनना अब्ला नों बै समाव बानायना दोनखानाय बै एमावखौ जोङो बे जोंनि माइ एबा ओंखामाव जों लगायगोन आरो मोजाङै लगायनानै जोङो अब्ला बेखौबो हरसे एबा हरनै दोनगोन दोनखांनायनि उनाव जोंहा फैगोन जौ गिसि बानायनाय दा जौ गिसि बानायनाया जोङो बेखौ खान्था गिदिराव जोङो जाखिनि लगायदोंमोन एमावजों जों ओंखाम संनायखौ जोङो जमानो खान्थायाव सोगोन सोखांनानै जों बेयाव नांगौ बिबांनि जोङो दै होगोन बेयाव जों बांद्रायबो होआ दा जों बेखौ दै होनानै मोजाङै जों होथेगोन मानोना बार हाबोब्ला बियो जोंनि ओ जौआ मोजां जानाय नङा बेनिखायनो जों बेयाव बार हाबहोआलासिनो मोजाङै होथेगोन होथेनानै जेब्ला बियो ओ हरनै एबा हरथामनि गेजेराव बियो जौगिसि महरै लोंजागोन आरो नोंथां
औ औ औ
बेखौ जोङो खायसेया ओ ओरैनो माबादि जादों एबा गोथाव जादोंना जायाखै बे जोंनि जौ बेखौ जों नायनो थाखायबो लोङो खायसेया गोबां बिबांनिबो लोंनाय खौ जों नुनो मोनो
औ औ
जौ गिसिया जानाय लेखा अब्ला जोंहा फैगोन सेरेब बानायनाय एबा जौ गोरान दा जों जौ गोरान बानायनोब्ला जोंनो जानगोन तालाथाम एबा ओ जोङो खान्था मोनसे नांगोन खान्था गिदिर जायखौ जोङो जौ सोनायाव बाहायगोन आरो नैथि सानाव नांगोन जोंनो फाइला आरो सायाव थागोन बिनि ओ जे जोंनि सेरेब एबा जौ गोराना ओंखारनायनि थाखाय आरो जोबथायाव थागोन जेरै दो एबा खान्था फिसा जेराव जोङो ओ सेरेबखौ एबा जौ गोरानखौ रिसिभ खालामनो थाखाय जोङो दै दोननाय जायो दा ओ बार हाबहोआलासिनो बेयाव हाजों लिरथेनानै दोनगोन दोननानै जोङो बे जोङो खान्थायाव जोङो जोंनि जौखौ सोनानै बेयाव अर धाव धाव लगायगोन आरो दा अर लगायनायाव बियो बिनि बिदुं बिदुङा माने बियाव ओ जोंनि ओं सेरेब एबा जौ गोनां महरै जागोन आरो दा जोंहा सानि दैखौ जोङो समजों लोगोसे जोङो ओ गुसु दै होबाय थानो गोनां जायो दा बे बिदिनो बियो सेरेब एबा जौगोरान महरै जागोन आरो अब्ला जोङो जौ गिसि एबा जौ गोरानखौ जोङो जोंनि आबै आबौमोन एबा जोंनि दानि जुगनि सुबुंफोरा माने लोंनायखौ नुनो मोनदों आरो। दा जोंहा बेनि गेजेरजोंनो गोबां खहा जाबोनायखौबो नुनो मोनदों।
औ
दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला बर'फोरा गोदो गोदाय ओ जौगिसिखौ जेरै जोंनि बर'नि दोरोङारि नाफाम नाफाम बाथोनजों लोंबोनायखौ नुनो मोनबोदों आरो।
औ औ औ
बैसागो बोथोराव जोङो माइब्रानि जौ नोंथाङाबो खोनाबाय जानांगौ?
औ औ खोनादों।
बिदिनो गोबां रोखोमनि जोङो लोङो आरो दा जों बुंनो थाङोब्ला बुंजोबनो हाया। दा आङो नोंथांनिफ्रायबो जे जौ गोरान एबा जौगिसिखौ नोंथांनि जायगायाव बा ओनसोलाव माबायदि बानायो आरो बेखौ लोंनानै सुबुंफोरा खहा जादों ना मुलाम्फा जादों बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ औ हागोन नोंथां जेरै नोंथाङा जेरै बुंनाय बायदियैनो जोंनि दाबो जौखौ बेफोरबायदिानो बानायनाय जायो ओ जेरै नोंथां बुंनाय हिसाबै बादियै जेरै जोंनो जौ बानायनो थाखाय जों गिबियावनो नांग्रोगोन ओ एमाव एबा बाखार ओ बे एमाव आरो बाखारखौ जों बानाय होनोब्ला जोंनि गिबियावनो बे एमाव बाख्राखौ बानायनो थाखाय जोंनो गिबियाव नाग्रोगोन माइरं। बेजों लोगोसे बेनि गुबै गोनांथिया जाहैबाय जोंना मोखोन बिफां ओ एबा बिबार नङाब्लाबो जेरै जों खान्थालनि बिलाइ आरिफोरखौबो जोङो होनायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव जे बे जोंहा माइरं बे माइरंखौ जोङो गिबियावनो दसे समनि थाखाय सोमनानै दोननायखौ जों नुयो जाहाथे बे माइरङा ओ बे माइरंखौ जोङो गुन्दै खालामो जेला बे गुन्दै खालामनायाव जाहाथे बे मायरङा ओ रुइनानै गुन्दै खालामनायाव जाहाथे दे एसे गोरलै जानाय बायसा जों बे माइरंखौ सोमनानै दोननाय जायो।
औ
बेनि उनाव जेब्ला बे माइरंखौ जोङो सोमगोन सोमखांनायनि उनाव जों बे माइरंखौ मोजाङैनो ओ खनसेबाव सुनानै बेखौ जोङो बे जा दै थानाय बे दैफोरखौ जोङो सरद होनो थाखाय बेखौ जोङो दसे सम दोननाय जायो ओ बेनि दोनखानाय उनाव जेब्ला दै फोर मोजाङै सरदनानै एबा एसे गोरान जायो माइरङा। बेनि उनाव जोङो बेखौ दिंखि एबा जायखिनिया उलार आरिफोराव जोङो बेखौ देनो थाखाय हाय लानानै थाङो एबा न'आवनो दङबा न'आवनो देबाय ओ बेनि उनाव बेखौ जों गिबियावनो माइरंखौ गुनदै खालामगोरनानै लाबाय। ओ लाखांनायनि उनाव जोङो जा ओ जेरै मोखना बिबार बिलाइ एबा बिबार नङाबा अब्लाबो जोङो गोबां बेयाव गोनांथि जानाय एबा होफादेरनाय जेरै खान्थाल बिलाइारिफोरखौ जोङो मोजाङै देग्रोननानै लायो ओ नङाब्लाबो जों खायफा सुबुंफोरा मोननैखौबो खेबसेयैनो देफानायखौबो जों नुनो मोनो बेनि उनाव बेफोर खामानिया जेब्ला जाजोबो एबा जोङो बेफोरखौ मोजाङै देखांनायनि उनाव जोङो गिबियावनो मोनसे दाला बे दाला एबा सान्द्रि आरिफोराव जोङो गिबियावनो मोनसे हि बग्रोनानै लायो।
औ।
हि बखांनायनि उनाव जों जा बे जा एमावनि गुन्दै बेफोराव जोङो ओ बेयाव जोङो गिबियावनो दै एसे साबस्रिनानै होयो। जाहाथे बे लाद्रा खालामनायाव। जाहाथे गोरलै जायो आरो लोगोसेनो बेयाव जोङो एमाव खर एमाव गोजामखौबो जोङो बेयाव होफादेरो। बेनि उनाव जोङो बे एमावफोरखौ लाद्रा खालामामनानै जों जा हि बनानै दोननाय बेयाव णंणंचंच्जोङो होयो। होखांनायनि उनाव जेब्ला जोंना बे लाद्रा खामनायाबो जोबो। जोबनायनि उनाव जों बे हिखौ मोजाङै खोबनानै न' सिंफोराव नङाब्लाबो जों जेरै न' बारान्दारिफोरावबो जोङो होना दोननायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनाव जोङो बेयाव गेजेर गेजेर बे हिफोरखौ बोखारनानै जोङो सानदुंङावबो गोरान बे जोमाइ एमावखौ गोरान खालामनो थाखाय जोङो बेखौ जोङो सानदुंआवबो दिहुननानै होबाय थायो आरोना?
औ।
बेनि उनाव जेब्ला बे एम अ फोर मोजाङै रानगोन एबा गोरा जागोन। बेनि उनावनो जोंना बेखौ जौ बानायनायाव बाहायनो थाखाय जोंना थागथियारि जायो आरोना। बेनि उनाव जेब्ला बे थागथियारि जायोब्ला जोङो बे जुमाइ बानायनो थाखाय जा गोनांथि जानाय माइरं बे माइरंफोरखौ जोङो गिबियावनो मोजाङै सुग्रोनानै जोङो बेखौ ओंखाम रोखोम बेखौ जोङो संनानै लाग्रोनाय जायो। संखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जोंनाथ दा दखान एबा गोबां सुबुंफोरानो जेरै- दखानाव माने प्लास्टिक जा एरनानै बेयाव एरननानै जोङो बे ओंखामखौ गुसु जाहोनो थाखाय दोनो। बेनि उनाव जेब्ला बे ओंखामा गुसु जायो। अब्ला जोङो जा एमाव बे एमावखौ जोङो गिबियावनो गुन्दै खालामनाय एबा मिस मिस खालामग्रोनानै लायो। खालामखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जा ओंखाम गुसु खालामनाय। बेयाव जोङो गलायो एबा मिक्स खालामो। बेनि उनाव जों बेयाव फिनखेब दैखौ एसे साबस्रि साबस्रि होनो होयो आरोना। होनायनि उनाव जोङो जा प्लास्टिक बे प्लास्टिकखौ जो खाथबनानै जोङो ज थारिफोरावबो सोनानै दोनो। नङाबा अब्लाबो जों बे प्लास्टिकखौनो ओरैनो लान्दाङैबो दोनो आरोना। बेनि बे जा ओंखाम बे ओंखामा साननै आरो सानथामनि उनाव सेवो सेवनायनि उनाव ज बेयाव जोङो जा बिदै एबा रोसि ओंखारो। बे रोसि बिदै बे जोङो जौगिसि एबा जोमाय होननानै बुङो आरोना। बेबि उनाव बे जौ गिसिनिफ्रायनो जोङो सेरेब एबा जौ गोरान बानायनायनि थाखाय थाक थियारि लायो जेरै नोंथाङा फोरमायखादोंदि जोङो जौ गोरानखौ माबैसा बानायो। आं बेनि ब एसेबां बुंबाय थाला लोगोसेनो जोङो बे जौ लोंनायनि जाहोनाव गोबां जोंना गोबां जेंना एबा जोंहा खैफोद आफोदफोर एबा गोबां खहा जाबोगासिनो दं आरो ना जेरैबायदिहाय जोंनि नखराव बे जौ बांद्राय जौ लोंनायनि जाहोनाव नखराव दुम-दामखाल ओ हुख सानथि बा नखरनि फारसे लाइ-लथर गैयि आरिफोरखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं आरो ना। आरो लोगोसेनो बेमार आजारफोरावबो जों गोदोनानै थानायानायखौ नुबोगासिनो दं। ओ दे होमबा न' नोंथां जोंना समाबो थौबाय।
औ औ नंगौ नोंथां।
गोजोन्थों।